खोना
हेलौ
खोनायाखै नामा?
आंनिफ्राय रायज्लायनायखौ खोनादोंना?
एसे एसेल' खोनादों फुल न खोनायाखै। दसे खोनादों दसे
औ खोनाबायदे एबार। औ मा खालामदों
दङ जिरायनानै।
आ जिरायनानै दंङ। ओं ओं ओ दा नोंथाङा जिउआव मा खालामनो माने मा खालामगासिनो दं आरो उनाव इयुनाव मा खालामनो सानखो एसे फोरमायना होबो होदो।
खोनादो खोनादोंना?
औ खोनादों दे बुंलाय। बुंदोंना बुङाखै ओ खोनायासै माथो। खोनादों? खोनायासै माथो माबाफोर रायलायदों ना रायलायाखै नोंलाय
रायलायदोंथ'
दे रायलायद खोनायाखैमोन देलाय बुंलाय ओमफ्राय रायज्लायनायखौ खोनायासै आं हा औ नोंनि रायलायनायखौ खोनायासै आङो। दासो हेलौखौ खोनादों
मा मा सोंनायमोनबा बावगारलाय लांबायसो आं।
सोंनाया जाहैबाय नोङो दायो जिउआव मा खालामनो सानदों माने इयुनाव मा खालामगोन ओमफ्राय दायो मा मा मानि थाखाय प्रिपेरेसन खालामगासिनो दं बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा होननानै सोंदोंमोन आरो आं
हागोन हागोन निस्सय हागोन। दायोथ' आङो मास्टार खालामखांनायनि उनाव इदि दंथ'यो हिसाबै आं दा। से आरो रिल्स खालामनायनि एसे खामानि
औ औ औ मोजाङानो होनबालाय। ओ आंबो नों होननाय बाय दियानो नोंथांनिबाय बेयावनो दंथयो आंबो। ओमफ्राय बेलेगखौबो ट्राइ खालामनो सानगासि नो आरो ना? माने बे जायाबा बे बे जायाबा बे बिदि बेबायदि खालामनो सानदोंमोन आरोखि आङो।
माबा माबि लिरो नामा नोंथाङा?
हा
आर्टिकेल लिरो नामा नोंथाङा?
खोनायाखै।
आर्टिकोल आर्टिकोल
आं आर्टिकेलखौ लिरथवाखै आं टाइमखौनो होनो हायाखै। लिरनोलाय सानदोंमोन। खिन्थु टाइमफोरजोंनो खारफानो हाला ओरैबायदि समयसा जानानैनो दङ। बिराद दुखुनांथाव। आतसा।
दाथ' नै जोंना जुननि आर्टिकेल बिदिथ' लिरबाय थानाय जायाखै सम सम गोसोखांबा एसे एनै खन्थाइफोर लिरनो ट्राइ खालामग्रोनाय जादों आरो।
अह अह उम उम।
खालामनो जायाखै।
थिगानो मोजाङानो इयुनाव सम मोजां मोनब्लाबा माबा मोनसे दाना लानो हाबा थाखा फैसा जायोबा दिहुननो हागोन बिजाबफोर। खन्थाइ बिजाब बा सुंद सल' बिजाब बा सल'माफोर गोसो दङब्ला हागोन।
मोनसे मोननै लिरनाय जोंबोथ' जाया नालाय बिदि बिदिनो एसे एनै लिरै लिरै बुरजा खालामनानै जालां ओमफ्राय नायनोसै ओमफ्राय मा जायो
औ मोजां बेबादिनो खालामनांगोन।
नै आरो दाथ' जोंनिया जुनाव नेटनि एक्जाम जागायसिगोन दायो नोंथाङा प्रिपेयार खालामगासिनो थादो नामा?
ओ जुननि एकजाम ओ जुननि एकजामनि थाखायथ' प्रिपेयार खालामनांगौमोन खिन्थु आङो मोनसे बेस्थ खामानिनि थाखाय आङो बांद्राय ओ बिजाब फरायनो हानाय जाबाङाखै थेवब्लाबो गेजेर गेजेर एसे एसे दसे दसेबाबो नायनाय जायो आरो। खि
अ अ थिगानो थिगानो, आंनियाथ' दायो यो माखासे प्रब्लेमफोरनि थाखाय नायनायानो जायाखै।
ओम
बिलाबजों एखेबारे सोमोन्दो गैयि बायदि जानानै दं आरो।
औ थायो बेबायदिनो समयसा बिराद फैयो लाइफआव बयहाबा मोनफा मोनफा। बेस्थ' जाना था नांगौ जायो आरो ओम। एसे न'खरावबो गोनांखा जायोबा आरामसे जेबो टेनसन लायालासेनो नों बबेयाव थां माने मा थांखि दं बे थांखिखौ होसोनो माने गोरलै हानो हानाय जायो।
बे फाइनानसियेल प्रब्लेमानो खालाम
बिदि जाया आरो।
फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय बे मोनसेयाव थियै लाखिनो हाया। गोसोखौ।
नंगौ थि लाखिनो सानब्लाबो जाया माने नोङो उफाय गैखाया नालाय। होम बिनि बिथिङै साननांगौ जायोना।
ओम, जबनि थाखाय सर्ट काट लामा नागिरनायावनो नागिरनायावनो बेयावबो बेसे जानो हाया बेयावबो बेट जानो हाया जाना थाहैयो आरो जोंनिया।
उफाय गैया माथो खालामबावनो बेबायदिनो सोलिलांनांसिगोन आरो।
जां दिना माला फयो नुहरखौनो हा हाया हाया मोनो माथो जोंनिया।
बेनोथ' बेफोरखौथ' सानै सानै मालाबा माने सिन्था नाङो आरोना लाइफनि सोमोन्दै सानोबाथाय।
दाथ' जोंनिया नै
ओमफ्राय मा जाहायमारगोन बेबायदि सानो।
आगोलाव एम बि बि एस नि थाखाय रिजाल्ट ओंखारदोंमोन ना बेयाव बो जोंनि ओनोल तामुलपुर ओनसोल जोंनि गोबां पास जादोंमोन ना बेखौ नुनानै गामियाव नोंनालाय माला नोंनाबलाय मा‌‌ माला
अ बेबायदिनो गामियाव गामिफ्राव थांबा बेबायदिनो एसे उसुबिदा मोनग्रा जाबाय दाना मानो होनना बुङोब्ला मास्टार्स खालामखांनायनि उनावहाय नोङो माबा मोनसे साक्सेस बा माबा मोनसे एसिभमेन्ट मोन मोननो हायाबाथाय नोङो मानसिफोरजों सोंजानाय जायो उसुबिदा जायो मा माने फिननाय होनांगोन बेफोरबायदि समयसायाव गोलैयो आरो दा बिसोरथ' थिया नालाय दानि जुगाथ' चेलेन्जनि‌ मुगा नालाय दा जोंहासो उस सुबिदा जायो आरो ना।
जोंहा बे आरो इसेबां फरायनानै माबा मोनसे जाना देखायनो हायोबा इयुन जेनेरेसना सोरबा बिदि फरायलायनानै बिदिसो जानानै थानांबाय होनानाय जाहैगोनलाय बेनिखायनो लामाखौसो हमख'नो हाथ'वाखै दाबो।
बेनोथ' सेम बेबायद‌
साक्सेस जाखांनायनि उनावसो बिसोरखौ माबा मोनसे गियान होनो हानाय जाहैगोन। नालाय जोंबो दाथ' जों फरायबाय थानायसो नालाय जेबो आइदिया होनो हानाय‌ इदिया खम जानानै थायो रावबो खोनासङा आरो
औ बांद्राय गुरुतनाङा होनो हानाय माने होनाय नङा आरोखि मानो होनोबा नों एथबां फरायबायानो नोङो दासिमबो माबा मोनसे साक्सेस यानो जायाखै आरो नोङो इयुन जेनेरेसनखौलाय आरो मा गियान होगोनलाय। बेफोरबायदि खोथाखौ बुंहथाराबाबो सानगोन आरो ना
बेनोथ' बेनिखायनो बुंजेननायावनो एसे सानग्रोनो गोनां जायो आरो जोंना
उम बेबादि जायो उफायथ' गैया
माबा मोनसे लाखांनायनि उनावसो गुबुनखौबो लामा देखायनो हानाय जाहैयो नालाय दायो जोङो दिहुनालानो हानाय जाथ'वा ना दायो बेनिखायनो प्रब्लेमा जायो आरो।
ओम नंगौ नंनायालाय बेथ' सैथोआनो दाथ बेबायदि रिसार्च खालामनायनि बिथिङाव गोबां
मानसिफ्रानो बाहागो लायो गोबां बादायलायनाय बेफोरबायदि मुगा जाया नाय माने उफाय गैया नों नोंबो नाजानांगोन मोन दामोन नों नाजानायखौ गारनाय नङा इदिया थानांसिगोन आरो। खिन्थु मोननो गोब्राब जासिगोन आरो बेनो खोथाया।
जोंआ बर'आवसो जाहैबाय नालाय कम्पिटिसना आरो बांसिन जाबावबाय।
कम्पिटिसना बांसिन जाबावबाय आरो नै बोसोरै बोसोरै पास जागासिनो नै मास्टार्स डिग्रि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव ओंखारबावगोन बोसोरे बोसोरे गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव ओंखारगोन बोसोरे बोसोरे आरो डिब्रुगर इउनिभारसिटियाव ओंखारगोन कटन इउनिभारसिटियाव ओंखारगोन। आरो आजिखालिथ' कलेज कलेजावबो मास्टार्स डिग्रि खालामनाय लायो बिसोरनिफ्रायबो ओंखारगासिनो।
उम
मोनदों आरो माबा उम
कनट्राक्टसुएल हिसाब बै गेस फेकाल्टि लानायखौबो बन्द' खालामनांसिगौ होननानै खोनानो मोननाय जादों माथो ओंखायनो नंगौ
औहाय
कन्ट्राकसुएल गेस फेकाल्टिनि थाखाय कनट्राक्टसुएलखौ लायोना।
खोनायासै
खोनादिया माथो
अ नोंनिखौ खोनागासिमोन आगोन कन्ट्राक्सुवेलखौ बहा बन्द खालामनो नागिरदों दा
मायाबा मायबा ससेल मिडियाफोर दावराव जाहांदों माथो ओरैजाय हिसाबै लादायाबानो जा हाया नालाय दायो गपमेननि बायदिबा एसे बन्द खालामनांसिगौ होननानै एसे दाबि दैखांनाय माबा अ होननाय खोनादोंं नंखायना नोंगौ बेखौ हान्द्रेद पार्सेन्बो मिथिया खै आरो
जानोबो आगौ लासैनो ओमफ्राय बेबायदि बन्द खालामोबा होनबाना कस दिहुनना होनांगोन सोरखारा पस्ट दिहुननानै गोदान गोदान माने साख्रि थिसननांगोन अब्लासो जागोन नङाबा बोरै जानो
बांसिनावनो कन्टासुवे कन्टाकसुयेल हिसाबैसो लादेर जोबखानानै थायो जोंनिया लांखाथार
नांगौ होननायालाय जोंनो आरो जोंनि दिपार्मेन्सफ्राव बांद्राय पसफोरखौनो दिहुनना होआ ना इउनिभारसिटि माबाफ्राव एसे दिगदार जायो आरो इउनिभारसिटि कलेजफोराव बे मोनसे मोननै फोरखौल गोबां मानसि सेलाय नांगौ जायोना
उम दा
जेराव पिओइसडि खालामनाय डि एलएड लानाय बिएड खालामनाय आमोनि जाना दंखायो बिसोरनि एप्लाइ खालामबाय आरो खालामिया थालांखाबाय आरो
बेनथ जारलाया
नोंथाङाबो एबार ला थारनो नाजादो
औ लाथारनोथ नाजाथारगोन नाजानायालाय बे जेरैखि जायाएबार एन्थ माबा बायबायगोन आरोना मोनो मोना उननि खोथा थेवबो नाजासै आरो आं
अं खालामनो हागोनथा नेट क्लियार जाखाबायना लाय हागोन
दे ओमबा